हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां औ नोंथां,
अ खोनादोंना नोंथां,
अ नोंथाङा मोजाङै खोनाबाय दङना?
औ खोनादों नोंथां,
औ दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खोथा एबा आयदा लानानै सावराय सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन,
अ नोंथां बिदिब्ला ओ मा होनो दाथ' ओ आबाद मावनायनिबो थोर नोंथां नोंथांमोननिखिं माबोरैहाय आबाद मावनाय सोलिगासिनो? बिनिसे सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन ना?
दाथ' जोंनि जेनाखि गामि ओनसोल ओ बे ओनसोलाव जेनाखि बोथोरजों खाब जानानै दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय। ओइ दाथ' जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि, गामि ओनसोलफोराव ओ बांसिनै जोङो दा माइ आबाद मावनायखौ, औ नुजोबदों गासै ओ जौसे जौखोन्दोनि, गुजि जौखोन्दो मानसियानो गामियाव थानायफोरा बांसिनै माइ आबादखौ मावगासिनो आरो दायो ओ दा जेनाखि नैबे माइ आबाद मावनाय, बे आबादखौ जेनाखि जोंनिथिं, जोंनि ओनसोलाव जेनाखि बारा ओ जेनाखि, ओ गोनोखोआरि मुगाजों गोरोबनो हायाखै हाजोबाखै आं बेखौ नुदों आरो जेनाखि ओ नैबे जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनाया, ओ दायोथ' खोथिया फ्राय गासैआबो फोखांजोबबाय ओ दा खोथिया फोखांनायनि उनावहाय दा, गायनो थाखाय लाहार फाहार जाबाय देग्लाय माने बोथोरा अखाखौबो एसे थाब होनायलाय, मानसिफोरा एसे थाब थाबसिनै ओ माइखौ गायनो जुरिजेनदों दासान्दि अखायाबो बिराद मोजां हा दों जायनि जाहोनाव आबादारिफोरा थाब थाबसिनै जेनाखि, ओ माइ आबाद मावनाय बे मावनायखौ जागायबायानो फ्राय बांसिन, ओ मानसियानो गायजेनबायानो, ओ सोरहाबा सोरहाबा हा एसे एसेल' गोनाङा, हाजेनबायानो दा हा बुरजा बुरजा गोनाङा दंबावो आरो बेबायदिनो खायसे मानसि, फोरा जेनाखि दख्ला ओनसोलाव जायखिनि माइ गायो, ओ बे मानसिफोरा दा दै बुरजा जानायनि जाउनाव सोरबा सोरबा थाथ'नानै दङ दा बोरि बोरि जेनाखि हा हा दङ, बैफोर हा बिगोमाफोरा दा माइ आबाद गायनायखौ औ मावगासिनो दं आरो दा माइ आबाद मावनाय बे माइ आबाद मावनाया जेनाखि, जोंनि ओनसोलावहाय, ओ जुन जुलाइ बेनिफ्राय जागायजेनो ओ जुन मासावहाय जेनाखि ओ ओ खोथिया फोनाय ओ जेनाखि बेयो जायो दा बै खोथियाखौ मारै फैयो होननानै, बुङोब्ला गिबियावनो जोङो ओ जेनाखि ओ,
माइ जोलै बा माइज्लि होननानै बुङो जायखौ बेखौ जोङो ओसो दैयाव सोमनानै दोन गोरनांगौ जायो बेबायदिनो साननै सानथामसो दैयाव सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ फिन बोखां फिननांगौ आरो बोखांफिननायनि उनावहाय ओ बेखौहाय मोजाङै गाजा बेरहोनांगौ जायो आरो गाजा बेरहोनानै नि उनावनो जेनाखि जोङो बेखौहाय खोथिया थिलि जेनाखि जों खोथिया फोनो थाखाय एवनाय जा आयो दा बै एवनाय जायगायावहाय बेखौ मोजाङै फोन होनांगौ आरो आरो मै होनानै होनांगौ दा बेबायदिनो खोथिया फोखांनायनि उनावहाय खोथियाया जेनाखि से दान नै दाननि उनावहाय ओ फाय मोजाङै जाबोनो हमो दा बै मोजाङै जाबोयोबा आ जोङो ओ बे समावहाय गासै माइ गायगोन हाखौ जोङो हालेवगोरानै लानांगौ बेबायदि दिनो आलि दाननांगौ दै थानायनि थाखाय जोङो आलिफोरखौ मोजाङै खोथेनानै लाखिनांगौ जाहाथे बेयावहाय उनावहाय माइ गायखाङोबा ओ हाग्राफोरा रज'नो हाया आरो नांगौ बिबांनि दैखौ जोंना ओ माइया या मोननो हायो मानोना मोजां दै मोनब्लासो जोंना माइ थिलियाव हाग्राफोर रज'नो हाया बा माइआ मोजाङै जाबोयो दा बेबायदियैनो ओ जोङो माइ गायनायखौ मावनांगौ आरो बेबायदिनो जेनाखि खोथिया जानानै फैयोब्ला बै हालेवनाय हाफोरखौ मोजाङै खनथाम खनब्रै हालेवनानै फोमोननांगौ बेबायदिनो गायनांगौ गायखां नायनि बेबायदिनो से दानसोआवहाय हाय माइयावहाय माखासे एखमबा हाग्राफोर फैनो नागिरो दा बै हाग्राफोरा फैयोब्ला जोङो फुनानै होनांगौ जाहाथे माइआ मोजाङै ओ जौगाखांनो हायो बा बैहाय थानाय हायाव थानाय हासारफोरखौ माइआ बा साबसिनै मोननो हायो ओ बेबायदिनो आदर लानानै एसे जेनाखि ओ नै दान थाम दाननि उनावहाय जोङो ओ एसे बिसं खानायनि थाखाय ओ जोङो इउरिया होनांगौबो जायो बेनि उनावहाय माइआ जेब्लानोखि बिबा लायो बै समावबो जोङो एम्फौ जानो हायैनि थाखाय जोङो मुलि सारनानै होनांगौ जायो बेबायदिनो ओ स्टेप बाय स्टेप ओ मावलांनांगौ आरो। बेबायदिनो बा ओ जेनाखि। बा मास बा द' मासनि उनावहाय जोङो माइ आबाद जेनोखि ओ जोङो। ओ सेप्तेम्बर अक्ट'बरावहाय जोङो माइ आबाद बा माइनि फिथाइखौ जोङो ओ बोखां। हैनो हानाय जायो बै समावहाय। जोङो माइआ जेब्ला मोनो होमबा जोङो हानांगौ। हानायनि उनाव जेनाखि ओ। गावबागाव मारा होनाय आदब जेरै आजिखालि सोरबा सोरबाया दडायरेक्ट हानानै ओ जेनाखि मारा होग्रा मेचन बेखौ बाहायो आरो सोरबा सोरबा हाखांनायनि ओ आखाइजों बा खासिजों हाखांनायनि उनावहाय न'आव लाबोनानै बेखौ खौ ट्रेक्टरजोंबा ओ मा-माइ मारा होग्रा मेसिनजों आथिखालाव होनायखौ नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो होखांनायनि उनावहाय जोङो जेनाखि ओ जाय जायफोरा बुर माइखौ बुरजा गायो बै बिथांमोनाहाय ओ माइखौ जेनाखि फाननोबो हायो आथिखालाव माइनि बेसेना बेबायदिनो ओ रनजितफोरा ओ स्निजौ दाइनजौ थाङो बेबायदिनो जोसा फोरा ओ नै रोजा थाम रोजा बेफोर बाइदिनो थाङो आरो माइ लाय माइ माने दामा आ आलदा आलदा जायो आरो ओ बेबायदिनो जेनाखि माइ आबादखौ मोजाङै मावोब्ला जोङो फाननानै रांबो खामायनो हायो ओ बा गावनि जिउखौ मोजाङै खुंलांनो हायो। ओ बेबायदिनो ओ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा बोथोरजों खाब जानानै माइ आबादखौ। खौ मावगासिनो दं आरो दा नोंथां मोननिथिं ओनसोलाव मा मा आबाद मावदों दा बोथोरजों गोरोबनानै बेखौ नोंथाङा फोरमायदो
औ नोंथां दा जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो ओ जोंनावबो बे बोथोरजों खाबजानानै ओ आबादखौ मावनाय जायो बे आबादानो जाहैबाय माइ आबाद मानो होनबा जोंनि ओनसोलफोराव एबा जोंनि ओनसोलनि गामिफोराव गासैबो मा होनो बोथोरजों लोब्बा ओ खाबजानानै माइ आबादखौनो गाहायै मावनाय जायो बेनि अनगा गुबुन आबादखौ जोंनाव मावनो एसे गोब्राब जायो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलफोरा एबा जोंनि ओ हालामा माने बांद्राय बोरिबो नङा माने गोथौद्रायबो नङा आरो एसे अखाबानो दैया ज जा जायो बिनि थाखायनो ओ दैज्लां बोथोराव जोंनाव ओ बांद्राय ओ दैज्लांनि ओ आबादखौ मावनो हाया आरो होना बुङोबा जोङो भिन्दि लेस्रा बिदिनो गोबां जिंखा खुमब्राफोर दङ बेफोरबायदि आबादखौ बांद्राय मावनाय नुनो मोनो आरो जा दङ जा मावो एसे ननि ओ सा साखा थियावनो थानाय एसे जायगाफोरावसो मावनायखौ नुनो मोनो आर' बेबो मा ओ फालांगिनि था खाय मावनो हाया आरो जोंनाव मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव ओ ओरैबायदि बां द्राय बोरि हा एबा गोजौ हा गैया आरो बेनि जाउनावनो जानो आन्थाखौ खिनिखौ एसे मावनानै जानाय जायो आरो बेनि थाखायनो बेखौ आग्लायबासो जोंनाव फाननाय जायो आरो बेबायदिनो मा जोंनि ओनसोलाव ओ फोथारफोरा एसे गोथौलाय एसे दै जलाय ओ थानायनि थाखायनो माइ आबादखौ मावनो गोनां जायो आरो थिग बेबायदिनो मा माइ आबादखौ दा जोंनावबो नोंथांमोननिखिं बायदिनो ओ गायफुबाय द दङ सोरबा सोरबा गायखांबाय होननानै बुंनांसिगोन ओ हाल जां ख्रायानो जालायसिगोन सोरनाबा सोरनाबा दा ओ जोंनाव गायनाया बिहिर सोलिगासिनो आरो आ दासान्दि उनावबो नोंथांमोननि बायदिनो ओ गोबां ओ रोखोमनि आबादखौ नुनो मोनो जेरै माइनि जोलै होनना बुङोब्ला ओ रन्जित गायनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय दङ बिथिं फालांगिनि था थाखाय ओ मा बेफोरबायदि आबादखौ गायनाय जायो आर आरो लोगोसे जानो थाखाय जोंनाव आइजुं बे रन्जित बिनिफ्राय बासमति बेफोरखौ गायो आरो जानो आन्था माने गाव नखराव ओ मा होनो फेमिलि एबा नखरनि सोद्रोमाखौ नायनानै बेफोरबायदि आबा दखौ गायनाय जायो मानो होनबा बेफोर माइआ बांद्राय मोनि जाउनाव माने जोसा ओ मा होनो बे रनजित आयजंफोरा माने बिगाबायाव बांद्राय जायैनि थाखायनो ओ ओ एसे एसे गायनाय जायो आर' गावनि नखराव आद्राखौ फाननो थाखाय बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि हाइब्रिद जोलैनि माइखौ गायनाय जायो बिघायावनो नैजि नैजिबा मन मोननो थाखाय ओ गायनाय जायो जुगखौ नायोब्ला दानि समखौ नायोब्ला मा होनबा ओ मुलाम्फाया गोबां खम जायो मानो होनोब्ला ओ हाजिरानि दाम ओ गायनायनि खरसानि बां बेफोरो बांनो हमबाय जायनि जाउनाव जोंनो माइनि दामा खम बेनि थाखायनो मा बेफोर माइखौ गायो जोंनाव माने बांसिन नांगौ जायो नालाय बिगाफ्रोम बिनि थाखायनो बे माइखौ गायो आरो जोंनाव मोना बेसेबा गोजान गोजाननिफ्राय ओ थाम जोन किल मिटार गोजाननिफ्राय हाजिरा लाना फैनानैसो गायफैनो गोनां जादों माइग्राफोरखौ जोंनि ओनोलाव गोबां खम जाबाय बिदि बि माइ आबादाव ओ खामानि मावग्राफोरा बेनिखायनो गोदान गोजाननि लानानै गायफैनो गोन सोरबा हालुथिबाय सोरबा गायफुदों सोरबोदाय आरो दाना जोंनाव मा होनो मोखौजों एबा मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला गासैबो ट्रेक्टरजों हालेवनानै खम दिनावनो ओ गोबां हाखौ गायना एवनानै गायनाय जायो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो ओ माइ गायखांनानै माइखौ बोथोन लानो गोनां जायो जेरै जोङो हा जोंनि ओ माइखौ ओ जोथोन लानो लानाय होनोबा जोङो माइयाव हाग्रा जायोब्ला हाग्राखौ फुनांगोन हाग्राखौ जोङो ओ सोरबा सोरबा फुनो हायिनि मुलै होनानैबो फुंओ हाबा हाग्राखौ फोथैनानै ओ दोननाय जायो आरो सोरबा सोरबा ओ गोबां हासारबो होनानै माइखौ नांनायनिख्रुइ ओ माने ओ जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ दिखांनाय जायो आरो जेरै बिगासेयावनो नैजिबा मन मोननां खौरां जोंनो गोबां हा सारनिबो रासायनारि हासारबो होनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो सम बायदियै सम बिदिनो ज थोन लानानै हासारबो होनांगौ आरो थिग बेबायदिनो हासार होखांनानैसो माइखौ जोंनाव मोननाय जायो आरो मोजाङैनो नोंथां बेनि उनाव जेब्ला जोङो माइखौ मोनो अब्ला जोङो बेखौ ओ टेक्टरजोंनो नानाय जायो आरो हानानै सोरबा सोरबा दु फोथार रावनो ओ मा होनो हाग्रा टेक्टरजोंनो हानानै नआव लाना फैनानै बेखौ थोंजोङै ओ मा होनो सोरखारनो एबा लाग्रा फसंथान दङो बिथां बिथांमोननो बेफारिफोरनो फानहरनाय जायो ओ से रोजा मबा दाइजौ बिदि सोरबा दाइनजौ सोरबा सेे रोजा बिदि राङाव मनफायाव फानहरनाय जायो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि ओ ओनसोलाव आबादखौ मावनानै माइ आबादखौ फाननाय जायो आरो नोंथां ओ आंनि बुंने या बेखिनियावसै नोंथां दसै नोंथां समाबो जानानै
औ औ दे नोंथां दे दे औ औ
अ दे